औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां औ दे जोंङो ओ नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसैमोन।
औ दे नोंथां सावराय जागोन।
जों बर'फ्रा गोदोनिफ्राय मा मा जाबोदों। मा मा जानानै थांमारदो थांनानै थादों बेखौ बिनि बागैनो नोंथां नोंथाङा फोरमायना होदो इसे सिगाङाव ओ माबादि जों बर'फ्रा मा मा जायो?
औ दा जों बर'फ्रा मा मा जायो होनब्ला बिनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औव नोंथां फोरमायदों।
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर'फ्रा ओंखाम ओंखामखौनो गुदि गाहाय आदार हिसाबै ओ जाबोदों नोंथां। औ लोगोसे जों बर' फ्रा ओ ना बेदर ओ फिथाइ सामथाइ फिथाइ ओंख्रि बेफोरबायदि बायदिसिना ओ दोरोङारि आरि संनानै बा जाबोदों आरो नोंथां। औ दा औव बेदर ओ बेदरफोरखौ बर'फ्रा जाबोदों होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै बा दासिमबो जायो जेनेबा दासिमहालागै जोंनि ओ बर'फोरनि मेन ओ गाहाय गुदि बेदरानो जाबाय अमा बेदर नोंथां। औव जों अमाखौ ओ न'खरफोरावनो फिनानै ओ बा न'खरफोरावनो फिनानै बाजारफोराव फाननानै ओ बा बायना लाबोनानै बे अमा बेदरखौ जों संनानै बा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
लोगोसे ओ जोंना ओ बायदिसिना मैगं थाइगं बा बिलाइ ओ बिलाइ मैगं बेफोरबायदिबो गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा ओ हाग्रा ओनसोलफोराव थानानै संसार जाबोनाय जेला बेफोरबायदि बिलाइ फिथाइ हाग्रा मैगंफोरखौबो जों जाबोदों नोंथां।
औ नोंथां
औ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो ओ सिब्रु डाथा ओ नेरसोन औ बेफोरबायदि ओ बिलाइ मैगंफोरखौ जाबोदों नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बिबार थास' बिबार थास' आइथिं थास' बेदर बैफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ खौबो संनानै जाबोदों आरो नोंथां लोगोसे गोदो गोदो गोदायथ' जोंङो औ थावखौ
औ
थाव थावखौथ' जोंनाव मोनामोन नालाय नोंथांङा गोदो गोदाय बै समनिफ्रायनो जोंना माने खा-खारै जाबोदों आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ बे खारैखौ गोदो ओ जोंहा बानायनानै न' न'फोरावनो बानायनानै लानाय जायोमोन। नोंथां थालिर थालिर बिफां एबा बेसर साफ्लि बा सबाय साफ्रि बेफोरबायदि ओ जा माबानिफ्रायबो बानायनाय जायो नोंथां जेनेबा थालिर थालिर बि बिफांखौ गिबियाव दानफायनानै फिसा फिसा जिरनानै थालिरनि दानख'नानै बेखौ फोरानो नोंथांङा फोराननानै गोरान जायोब्ला
औ नोंथां
बेखौ सावनाय जायो नोंथांङा सावनानै बेयाव थानाय हां गारा थफ्लाखौ जेनेबा सालियो सालिनानै मिहिखौ लाखिनानै नों थां बेखौ ला न'फ्राव लाबोनानै जों ओ थिंख्लि बा दैहु ओरै बायनायाव थारमाने एसे सफ्लंनानै
औ
बेखौ दोनो दोननानै बेवहाय दै होनानै बे रोसि खौ सरनानै बेनो जाबाय जोंनिया खारै नोंथां बे रोसि गनायानो
औ नोंथां
बे खारैखौनो जोंङो बायदिसिना बा जोंनि संनाय मैगं ओंख्रिफोराव बाहायबोदों आरो नोंथांङा जेरै अनला खारै नारजि सबा सबाय अमा नारजि नारजि अमा सबाय साम' बेफोरबायदि औ ओंख्रिफोरखौ बे खारि मेगंजों संनाय जायो आरो नोंथां।
खोनादों ना नों
औ खोनादों खोनादों नोंथां आमफ्राय जोंहा अनला खारै अनला खारैै आरो नारजि ओंख्रि बेफोर जाबाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बर'नि दोरोंङारि ओंफ्राय नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांआ
ओ अनला खारिखौहाय माबोरैहाय संनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां?
बाव फोरमायनांगोन
औ, औ जेनेबा गिबियाव जोंनो अनला खारैखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियाव मायरं नांगोरगौ जायो औ बे मायरंखौ बेखौ जों ओ सुनानै ओ गायेन बा उवाल बा आथिखालाव जोंना इलेक्ट्रनिक्स जेनेबा ग्रेन्डारफोर ओंखारदों बैफोराव जोंङो गिबियाव बेखौ अन गुन्दै माने देग्लिनानै उन गुन्दै खालामग्रोनानै लानांगौ औ नोंथां औ बिनि उनाव बेहाय जोंङो देखांनायनि उनाव बा जों दाउ बेदरजों बा औवा मेवाइ बेफोरजों बा नाफोरजों जोंबो संजायो नोंथां। जेनेबा दा दाउ बेदरजोंनो संनोसै नङा होनबा नोंथाङ बेखौ दाउ बेदरखौ एसे एवफ्रामनानै थाव संख्रि खारै हालदै बेफोरखौ होनानै गिबियाव बानलु बेफोरखौ होनानै जों एसे दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोनांगौ नोंथां। एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जेला एवफ्रामनायया जायो एसे दै होनांगौ नोंथां दै औ दै होनानै दैया गोदौब्ला
औ,
औ बे अन गुन्दैखौ जोङो दैयाव होनानै मिलायना होनांगौ नोंथां। बिनि उनाव बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ नोंथां जोबोर गोदौनायनि उनाव औ औ ओमफफ्राय बेनि उनाव ओमफाय जोंना संख्रिा बानलुफोराथ' होखानायानो थांबाय नोंथां लास्टाव जों खारै संनांगौबा नोंथां बे खारै बिसेखौ लुनांगौ आरो गोदौबाय थानाय समावनो बेखौबो बिनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया गोदौनानै मोनो बै जोबथा समाव जोङो बर' जेनेबा जोंनि न'खरफोरावनो थायो जेनेबा गंगार दुन्दिया होनना बुङो खासिथारा नोंथां औ बैफोरबायदि दुन्दियाफोरखौबा होजायो आरो नोंथाङा जेनेबा ला्लास जोबनाय मोननाय समाव बेखौ होनानै औ माय मैगंखौ खांनानै बेनो जाबाय अनला खारै नोंथां। लोगोसे अनला खरैना अनलाखारै खारै होनना बुङोब्ला नोंथाङा जों जोंनि बर'नि समाज जानाय जोंनि बर' हारियाव जेनेबा बे संसार जानायाव अनला खारिया जों बर'जों सोमोन्दो रोङोन नोंथां मानो होनब्ला जोंना हाबा बर'नि हाबा बा जुलि बे समाव जोंना बर'आव थारमाने अनदला खारै जेनेबा हाथा खुरनाय औ नेमखान्थिया आगोलनिफ्रायनो जों दासिमबो सोलिबोनायखौ नुनो मोन्दों।
औ होनबाथ' नोंथाङा गोबां जोंनि बर'फ्रा मा मा जायो जेनब जेरै नोंथाङा बुंबाय गिबियावनो गुबै हिसाबै जोंहा ओंखामखौलनो जाना था जानानै थांना थाबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फ्रा मैगं मैला आरो जेरै, जुनारफ्राव जेरै नागिरनानै हाग्रा बंग्रायाव हाग्रा बंग्रायाव जेरै जुनारफोर बेदर औ बेफोरखौ जाबोदों होननानै नोंथाङा फोरमायबाय दा आंबो नोंथांनि सिगाङाव मा माखासे जोंनि बर'फ्रा मा मा दोरोङारि ओंख्रि जायो नोंथाङाबो माखासे फोरमायखाबाय जेरै अनला सबायजों साम' नारजि अमा बेबायदिनो फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो थिग बेबायदिनो आङो नोंथाङा जों जोंनावथ' मोनसे आरो दोरोङारि ओंख्रि गनायथि मोननाय दङो जेरै नाफाम नाफामाव जोंनि बर'फोरनिनो गोदोनि फ्रायनो जाबोनाय मोनसे एंगार हायि मोनसे ओंख्रि हिसाबै बेखौबो जों दोरोङारि गनायथि मोन्नाय नाफामखौ मारै बानायो आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनसै जाहाथे नोंथाङा खोनासंलाङो औ जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंहा दैमा दैसानिफ्राय एबा बिलोफोरनिफ्राय जों ना फिसा फिसा हमनानै लायनांगोन आरो जेनेबा हमनो हाया एबा जों बाजारफ्रावबो मोनो आथिखालाव जों गोबां सुबुंफोरा हमनानै फानफैयो बेखौ जोङो फिसा फिसा नाफोरखौ जोङो लानानै बेखौ न'आव फोरानहैनांगोन मोजां सुनानै जों बेखौ फोराननानै जों गोरान जाजासे फोराननांगोन आरो जोंहा बेजोंनो लोगोसे नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा थास' बिसं नांगोन जेरै थास' थास'आबो मोनथामसो एबा मोननैसो रोखोम थायो जेरै थास'खौसो जों थास' गुफुरजों बांसिन थास गुफुरखौ बाहायनो नुनो मोनो मानोना बेना माननाया एसे खम जायो आरो बै थास'खौसोम होनाबा जों बेखौ बारा बाहायनाय जाया माने बियो एसे बांसिन बानो होननानै स सुबुंफोरा बुङो बेखायनो जोङो बांसिन थास'खौ गुपुरनि बिस बिसंखौ हानानै लाबोयो हानानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बै जोंनि ना गोरान फोरानखानाय आरो माखासे बिसं बेखौ मोननायखौ जोङो जेब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा जेरै दंफांजों बानायनाय मोनसे माइ सौग्रा आगजु दंमोन जेरै आइजें उवाल आरो गायहेन जोंहा बेयाव देनाय जायो आरो जेरै जोङो बे देनाय समाव जोंहा ना गोरान आरो थास' बिसं आरो जागाव लोगोसे खुमब्रा बोराय बेखौबो होफानाय जायो बेखौनो जोङो देनानै जेब्ला जों ज' खालामनानै देगोन बिसोर मोनथामखौ जों मोजाङै गायहेनजों देग्लिनानै जेब्ला देग्लिनाया जागोन अब्ला जोंहा बेखौ दोननो थाखाय माखासे आगजुनि गोनांथि थि जायो आइजेंनि जेरै जोङो गोदोहाय नुबोदोंमोन जेरै औवा हासुं औवा हासुं गोरानाव दोननाय जायोमोन जेरै औवाफ्राबो जों मोननैसो रोखोमनि दं जेरै औवा गुबै आरो औवा बुरखाजोंहा बांसिनैनो औवा बुरखानि गु औवा बुरखाखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जों माखासे एसे हाब मोनसे गोलावसो दाननानै लाबोनानै जों बेखौ मोजाङै सुनानै औवा गोरानखौ सुनायनि उनाव जों बेखौ फोराननानै सिङाव जाहाथे दै थाया दै थायाज जासे जों बेखौ मोजां फोराननानै जोङो बै जोंनि उलाव जेरै ना गोरान थास बिसंआरो आरो खुमब्रा बोराय बेखौ मोजाङै देग्नायखौ जोङो बेयाव थुम थुम सोनानै दोनगोन सोनानै दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ होथेनो थाखाय जोंहा माखासे थालिर बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरान जोङो बेखौ उनाव बेजों माथेगोन जाहाथे बेयाव बारा हाबनो हाया जाहाथे मोजाङै बियो सेवो सेवनायखौसो जों जायो नालाय बेओंखायनो जों बेखौ सेवहोनो थाखाय मोजाङै माराथेना दोनगोन बिनि उनाव जोङो प्लास्टिकजोंबो खाथेगोन बिनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो बेखौ दानथामसो दोननानै जोङो बेखौ आरामसे हाननानै जोङो जागोन आरो जेरै जोङो बेखौ थाव संख्रि बानलु दुन्दिया गगार दुन्दिया बायदि बायदि होनानै आरो जों बेखौ थास' बिसौफोरजोंबो होदेरनानै जागोन जेरै थास' बिसं ओंख्रि सङोब्ला थास' बिथ'रा ओंख्रि सङोब्ला जों गाफाम होोदेरोब्ला गोथावसिन जायो होननानै जों बर'फोराव जायो जायो आरो जों बिदिनो गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर जायो जों बर'फ्रा गोदोनिफ्राय फ्राय नोंथाङा मासे फोरोंनाय जेरै अनलाजों दावजोंखौ नोंथाङा माबोरै सङो बेखौ खौ आं सिगाङाव फोरमबाय ओरै ओरै जोंनि ओनोलजोंबो नोंथ नोंथांमोननि बायदिनो एखे रोखोमनि दाबो जों अनला ओंख्रि बानायनानै जायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा नारजिजों अमा होननाय नारजियाबो जों मोननै रो खोमनि थायो जों बांसि नारजि होनबा जों फाथोनिफ्राय मोन नारजि नारजिखौ जोंनियाव औ फाथो गोखाखौ जोङो बांसिन जायोना नोंथां? जेरै फाथो फाथो गोरैखौ जों बांसिन आबाद मावनानै जों ओ बेनि जिनो रां आरजिनायाव बांसिन बाहायो। रांखावरि बुथुमनायाव आरो गोखा होनोबा जों बेखौ ओंख्रि जानायाव बाहायोना नोंथां? बेबायदिनो जोंहाबो अमा बेदर संनो थाखाय जों अमा बेदरखौ लाहार फाहार खालामनांगोन आरो नारजि संनो थाखाय नारजिनि लोगोसे खारैनि गोनांथि जायो औ होमबानो नोंथां जोंनि सावरायनाय खिननाया एसेनोसै नोंथां जाहाथे उनफ्राव जों मोजां सम बा लोगो मोनफिनगोना नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां औ।
नोंथांजों सावरायनो मोना गोजोननाय थाबाय। औ जों जेनेबा ओ बिबार बायदिसिना हाग्रा माने बिबारफोरखौबो जानाय जायोमोन जों एसे थाल जों नङा हबा जेनेबा खार' खान्दा बेफोरबायदि बिबारफोरखौबो जों जायोमोन आरो नोंथा। दे बिदिब्ला नोंथा ना।